हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
अ दा नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ आं नों आं नोंथांजों ओ बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङना?
औ सम दोङो नोंथां सावरायजागोन।
अह होमबा आं एसे बैसागुनि सोमोन्दै फोरमायना होग्रोनसै नोंथांना?
औ फोरमाय जागोन।
दा बैसागु होनोब्ला जोंथ' गासै बैसागुखौ मोननै होनना मोनथियो नङा होमबा?
औ।
जों मोननै फालिनाय जायो जेरै जोंहा ओ सेथि सेथि बैसागु सानाव जोङो जेनेबा सेथि बैसागुखौ जों मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायो नङा होमबा? ओमफ्राय नैथिया जाहैबाय जोंनिया मानसि बैसागु। ओ जोङो बैसागुनि ओ सेथि सानखालि मा खालामोमोनलाय जोङो जेन'बा मोसौ जोंहा फिसिना दोननाय गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय मोसौ मैसोफोरखौ जोङो थुखैयो आरो नङा होमबा? ओ बिदिनो फुख्रि बा दैमाफोराव जों थुखैनाय जायो। बिदिनो ओ गोदोनि नेमखान्थि बायदि जेन'बा जोङो लाव फान फान्थाव बिदि बायदिसिना ओ रं रं हालदैफोरखौ ओमफ्राय मा होनोमोन
औ।
बायदि हाना लानानै एसे माला सुनानै मोखौनो जोङो गानहोनाय जायो नङा होमबा?
औ औ।
औ बिदिनो ओ ओमफ्राय मोसौनो मा खालामनाय जायो जोङो बिदि गोदोनि मोनसे फोथायनाय दङमोन आरोना, गोदो जेन'बा मोसौफोरा जोंनिया हाग्रा बंग्रायाव जाथिङोमोन नालाय
औ।
जायोमोनब्ला ओ हाग्रा बंग्रायाव जेन'बा मोसा लख्रा बायदिसिना थायोमोन अब्ला मोखौखौ जोंनिया बिसोर सिखार खालामोमोन ना बिसोर जायोमोन, दा बेखौ गिनानै जोंनिया गोदोनि आबै आबौ मोना मा खालामोमोनलाय बै साराय बा खान्था खिथुनि जिथु हांगार थायो जोंहा न? बे हांगारखौ हरनना लानानै ओ एसे जानाय थाव गुबै होननानै मा खालामो बेखौ ओ थालिरनि बै थालिर फस्लाफोरजोंनो बा थालिथनि मा होनखो बिलाइनि माबाजों माबानानै जोङो फथा फुननाय जायो आरो मोखौनियाव फाख्रा सिख्रा नङा होमबा? बिदि फाख्रा सिख्रा फोननानै जोंहा ओमफ्राय बिदिनो फाख्रा-सिख्रा फाननानै जोंहा गोदान फागा होननानै हेंगारहरनाय जायो बा उदां खालामना हगारहरनाय जायो आरो मोसौफोरखौ। नङा होमबा दा बै फाख्रा-सिख्रा खालामामनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा जेन'बा मोसौखौ फाग्रा-सिख्रा खालामामनाय खालामोब्ला जेन'बा जोंनिया मोसाफोरबायायदि नुयो नालाय अब्लाना जोंना मोसाफ्रा अराबोनो आरो जायाबोनो मोसौफोरखौ बेखौ फोथायना खालामोमोन नङा होमबा दा बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखैनायाव जोंहा मेथाइबो दङमोन जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरलांबाय था ना देबादि दाजा ओ बिफा बिफा बलद बायदि जांगिला जा बेफोरबायदि आं मेथाइखौ एसे बावबाय थेवब्लाबो मेथाइआ बिदिनोसैमोन आरो नङा होमबा
ओम
ओ दा बिदिहायनो जोंहा मोसौ बैसागु थांखांनायनिनाव जोंहा मानसि बैसागुनि सेथि सानखालि जों मा मा खालामोमोनलाय ओ जेन'बा जोङो सेथि सानखालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो ओ गामिफोराव थांनानै जोङो गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ मान मान खालामो जेनेबा जों खुलुम ना सनमान खालामो नङा होमबा बिमा-बिफा बिदिनो ओमफ्राय उन्दैफोरखौ अननायजों बिसोरनो जोङो बायदिसिना गोदान जेन'बा गस बायदिसिना होयो नङा हबा बेफोरबायदिनो जों से थारिखआव गाजा गोमजायै जों फालिनाय जायो आरो बिनि उनाव नैथि थारिखफोरनिफ्राय जों मा खालामोलाय ओ बिदिनो गामि गामि बैसागु रंजायो नङा होमबा सेंग्रा-सिख्ला खाम, जथा, सिफुं, सेर जालानानै ओमफ्राय बिदिनो हानजा हानजा जोङो मोसाना जंखायलायना बैसागु समखौ जोङो माबा खालामो आरो मा होनखो फालियो आरो नङा होमबा। नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ ओमफ्राय बिदिनो जोङो रंजायो ओ दा नोंथांमोननिसिम बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव
बैसागु फालिनाय होनोब्लाथाय नोंथाङा दाबावै जाबायदि फोरमायलांबाय बेबायदिनो फालिनाय खौ आङो नुनो मोनो आरो जोंनि बे जायगाथिंजायबो ओ बैसागुखौ बैसागुखौ मोननै ओ बाहागोआव जोङो मोननो हायो जेरैहाय नोंथाङानो फोरमायलांबाय मोसौ बैसागु मानसि बैसागु ओ गिबियावह मो सौ बैसागु होनोब्ला जोङो नुनो मोनो मोसौ बैसागुआवहाय बयबो गावनि मोसौ खौहाय बिदि थुखैनानै ओ मोजां साफा खालामनानैहाय बिदिनो ओ मोसौनि बैसागु खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि उनाव जेब्ला आरो औ ओ मोसौफोरनोबो बिदि नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बिदि मालाफोरखौ गान होनाय आरो बिदि साराय खि बिफोरनिफ्राय बिदि हांगारफोरखौ लानानै मोसौनाव फुनलानानै होनाय आरो बिदिनो मोसौ फागाफोरखौहाय ओ बदलायजोबनाय आरो गोजामखौ दोननानै गोदान भागा फोर होनाय बेफोरबायदिखौबो आं नुनो मोनो आरो जोंनिं जा जोंनि जायगाथिंजायबो। मोसौ बैसागुआवहाय औ थिग बेबायदिनो आरो जेब्ला मोसौ बैसागुआ जोबो अब्ला ओ मानसि बैसागुआवहाय आंबो नुनो मोनो बैसागु बोथोरावहाय बयबो बिदिनो ओ गोदान गोदान गाननाय जोमनाय बा बिदिनो सा फा-सुफा देलायनानैहाय ओ गावनि गिदिर गोलावफोरखौ मान होनाय गावनि बिमा-बिफाफोरनो मान होनाय बेफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो ओ बेनि उनावहाय बिदिनो हिनजाव माहारिफोरखौ बिदि गोमो दख'ना गाननानै आरो गोजा गाब नि फास्रा लानानै बिदिनो गोजा गाबनि गस्लाफोर ब्लाउस गनानै आरो ओ खफोरखौ खाथबनानै खाव बिबारफोर लानानै बिदिनो देलायस्रांनानै ओ गावनि लोगोफोरजों ज' ज'ैाय ओंखारबोनायफोरखौ आं नुनो मोनो आरो बे जों लोगोसेनो हौवा माहारिफोरखौ होनोब्लाथाय हौवा माहारिफोराब फोराबो ओ बिदिनो गामसा गोथां गाननानै ओ गस्ला गुफुर गाननाय आरो माखासे आर'नाइफोर लानो नैहाय बिदिनो माखासे दामनाय दनाय आइजें फोर लाना जेरै खाम सिफुं ओ सेरजा बेफोर गासै दामनाय दुनायफोरखौ लानानै हाय गावनि लोगोफोरजों ज' ज' बिदि ओंखारबोनानै बिदि हौवाफोर हिनजावफोर जमा जमाहै लोगोसेनो बिदि न'खर न'खर थांनानै बैसागु मोस सानायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो गाजा गोमजा रंजानायफोरखौ
औ नोंथां औ औ औ।
समावनो बेबायदिनो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौबो बिदि ज' ज' लोगोसेयै लोगो नांनानै बिदि गिदिर गोलाव फोरजों लोगोसे न'खर न'खर थांनानै बैसागु फालिनाय बा बैसागु मोसानायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो बैदि बैसागु बोथोरावहाय बैसागु नि माखासे फांसन प्रग्रामफोरखौ लानायफोरखौ आं नुनो मोनो आरो जेरै ओ माखासे माखासे प्रग्रामफोराव माखासे बादायलायनाय माखासे खेलाफोर बेफोर खेला दुलाफोरखौ लानायफोरखौ आं
आरो थिग बेबायदिनो बादायलायनायफोराव जोंनि उन्दैनिफ्राय गिदिरहालागि बिदि बाहागो लानायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जायफोरा देरहायो बिथांमोननो बान्था होनाय बिदिनो बैसागु बोथोरखौ रंजानानै खौसे गोरोबज्लायनायनि गे जेरजों बारहो हरनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो। औ नो औ नोंथांमोननि थिंजायैबो बेबायदिनो बैसागु बोथोराव माखासे प्रग्राम बा फांसनफोरखौ लानाय जायो खोमा नोंथाङा एसे फोरमायजागोन।
औ औ जोंनिथिंजायबो जेनेबा बैसागु बोथोरखौ जोङो सिबिनाय हिसाबै बिदि फांसनफोर खुंनाय जायो जेन'बा ओ सोरबा बैसागुनि माबा बैसागु बरायनाय हिसाबैबो खुङो। सोरबा जेन'बा बैसागु बिदाय बा जों बैसागु बिदाय होनाय हिसाबैबो खुंनाय जायो। बिदिनो बेफोर फांसनफोराव जोङो बायदिसिना बादायलायनाय लाखिनाय जायो आरो न' जेन'बा ओ बिदिनो खारनाय बादायलायनाय, ओ खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, मेथाइ खननाय बादायलायनाय ओ ओ बैसागु जेवजा मोसानाय बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरोना। माने जोंना गामि गफानि गथ' फोरनियाव जेन'बा फरायनायजों लोगोसे ओ बिनियाव हारिमुनि हारिमु बा बायदिसिना खन्थाइ आवरायनाय बिथिङाव बायदिसिना खारनाय खेला दुलायावबो एक्सट्रा माने जोंनियाव मा थायो मोनसे गुन थाखोमायो नङा होमबा। दा बै गुनफोरखौ जों गामिफोरनि सुबुंफोरा डाइरेक्ट ओ डाइरेक्टलि जोङो जेराव खोनन्थिनो खाबु मोना नङा होमबा बेनि थाखायनो जों बे बैसा गुनि गेजेरजों बेफोर फासनखौ लानानै गथ'फोरखौ खाबुखौ होनाय जायो। जे नोंनिफ्राय जोङो माबायदि गियान दं नङा जेन'बा मेथाइ खननो रोंनाय माबानो रोंनाय बेफोरखौ जोङो दिहुननाय जायो आरो नङा होमबा गथ'फोरा बिदिनो जाय रोंगौ गावबा गावनि रोंगौथि खिन्थियो बिदिनो खोन्थिनायफोरनो जोङो जायनो साबसिन जाबाय बेनो जोङो सेथि बान्था नैथि बान्था थामथि बान्था महरै दोनै होयो आरो नङा होनबा बिदिनो जोङो ओ गाजा गोमजा खुङो बिदिनो आरो जोङो दान्दिसे सम रंजानोबा गाजा गोमजा खालामनो थाखाय जोङो मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनाय जायो। हरनि गेजे हराव हरनि समाव जेन'बा नङा होमबा गामिनि गासै बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला ज' माने गामिखौ जोङो खौसे लाखिनो हायो नङा ओमबा। ए जेन'बा बे हारिमु खुंनायजों लोगोसे जोङो बिदिनो गेदेर मानसि बा गेदेर ओ सिंगार फोरखो बा मेथाइ खनगिरिफोरखौ लिंनायजों लोगोसे जोंहा बे मेथाइ खननायाव एसे रंजाफानायजों रंजा फानायाव जोंहा खौसे जायो गामिनि मानसिफोरा नङा होमबा। नों आं गासैबो बेवहाय जेबो बादायलायनाय गैया नों नों हायोना आं हायो बेवहाय जोङो मोसालायना दसे दान्दिसे सम रंजा नानै सुखु बायदिसिना दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै रंजानो हायो आरो नङा होमबा। बिदिनो जोङो बैसागुखौ बिदाय होनाय जायो आरो। आथिखालाव मा जानो जालांनो हमबाय जेन'बा बैसागु मोसानाय माबा मोसानायाव जोंनि ओ बर'नि दामनाय देनाय जेन'बा खाम, जथा, सि फुं, सेरजा बेफोरथ' जोंनिया जि आइ टेक मोनखानाय नङा होमबा दा जोंहा जि आइ टेक मोनबाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजाफोरा दा दा आथिखालनि जुगाव मा जानो हमदों आथिखालनि जुगावथ' जोंहा बायदिसिना बक्स बायदिसिना दामग्रा ओंखारबाय नङा होनबा। दा ओंखारबायबा दा जोंनिया हारिमु टाइमाव बा बैसागु समाव खाम, जथा, सिफुं, सेरजानि अनगायै बै देक बा बक्सफोरखौ लानानै गामि गामि मोसानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बै बैफोर मोसानायजों जोंनि जिथु गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्राय सोलिबोनाय जोंहा जा खुगा मेथाइ दङमोन खुगा मेथाइफोरजों जोङो गोदो जोङो जंखायलायना खाम सिफुंनि गाबनायजों जोङो गोमनायजों जोङो रंजाना एदावलायनानै मोसायो नङा होमबा
औ
दानि आथिखालनि समाव बैफोर बक्सफोरजों दाब पा मोसानानै जोंहा बैफोर खुगा मेथाइफोरा गोमालांनो हमदों नङासै दा बेफोरखौ नुयोब्ला एसे दुखु मोनो आरो जोंनि जायगायावबो जायो जाया नङा जोंनिसिमबो गोदोनि बोराय बुरैफोरा बा सेंग्रा सिख्लाफोरा खायफाया थामजथाजों मोसायो खायफाया देग्लानाबो मोसायो दा बै बक्सारा मोसानायफोरनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला एसे दुखु मोनो आरो नङा होमबा जोंनि गोदोनि हारिमुफोरखौ जोङो गोमालांनायखौ नुनो हमदों नङा होमबा दा इफोरखौ रै बेफोरखौ रैखा होनाय होनांगोन होनना नोंथाङाबो सानो ना।
औ आंबो सानो नोंथां बेफोरखौ रैखा होनांगौ होननानै आंबो सानो।
औ औ नोंथां नोंथांमोननि गामिसिंबो बेफोरबायदिनो बक्सफोरजोंबो सायना ना। गोदोनि खाम जथाजोंनो मोसाजोबो
औ अ आंनि गामिथिंजायबो बिदिनो ओ माखासे सोर ओ मबेबा मोनसे गामिया बिदि दामनाय देनायजों मोसायो गावनि खाम सिफुं सोरेरजा बिफोरजों मोसायो आरो नाथाय बबेबा गामियावहाय बिदिनो थेलायाव बक्स माखासे ब्लुथुथ फोरफोरखौ लानानैहाय मोसानायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो आंनि गामियावहायबो एबा आंनि ओनसोलथिं जायबो
औ नोंथां अब्ला जोंनिया रायज्लायनाय समावथ जाबायमोन नोंथां नोंथां नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांखौ रायल्लना जोबोर मोजां मोनबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
नोंथां होमबा लाखिथनसै ना नोंथां
औ औ